हेल'
औ खोनादोंना? दे मा सावरायदो।
खोनाद- खोनादोंना नोंथां?
ओ
औ दे होमबा जों मा खालामबाय दंमोन नोंथाङा फ्रिमोन दा?
आङो फ्रियानो दा।
अ। होमबा जोङो दा गायनाय-फुनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना?
उम जागोन दे।
गायनाय-फुनाय होनब्ला दाथ' बोथोरा सोलिगासिनो ना।
उम।
गायनायनि फुनायनि जेरै जों फास्ताव खुथियाफोरखौ फुग्रोनानै लाबाय, फार्स्टाव हालेवनानै हालेवनानै खोथियाफोरखौ फुग्रोबाय फुग्रोनानै जों एसे देरहांबाथाय खो थियाया जों फुनानै लानानै गायनो हायो। ओमफ्राय माइफोराथ' बिदि बिदिनो बायदि बायदि रुखुमनि दं।
उम। मसाबो गायोदा?
औ गायनाया गायो ओमफाय, औ गायो।।
दालाय गायखांबायना गायगासिनो? दालाय गायखांबायना गायगासिनो?
गायखाङाखै गायगासिनो दा अखाफ्राबो एसे खम जादों नालाय गायथ'नो हाथ'वाखै नोंथांमोननिथिंजाय माबोरै सोलिगासिनो आबादफोरा दा
जोंनिखिनि गायगासिनो जोबसिगोनानो जोंनिखै
अ
गायनायफोरालाय
अ
गायगासिनो मानसिफोरा थाम थुम गायनाया जोंनिखै ओम जोंनिखैथ' जेबो गसर गैया दैनि आंखाल गैया नालाय जेमान दै फैयो अखानिबो फैयो अखायाथ' हागासिनो
ओं
जोंनिखिलाय आंखाल गैया आरोना गायगासिनो दा टेनसन गैया गायजोबसिगोनानो मानसिफोर
अ मोजाङानो जादों होमबा ना
उम ओरैनो गायनाय फुनायालाय बोरै मा सिस्टेम नोंसिनिलाय जेनेबा हाजिरा खामला न'आव गायो ना बेलेगनो गायनो होयो
बिदिनो हाजिरा खामला लानानै गायहैयो
औ
माखासे न'आवबो गायो ओमफ्राय माखासे हाजिराफोर लानानै गायनाय जायो आरो जोंथिंजाय ओमफ्राय नोंथांमोननिथिफ्राय मा मा आबाद गायनाय जायो माइफोरखौ
दा थ' आंबो मिथिला जायखिजाया बेलेग बेलेग गायो आरो गायनायालाय जोसा माइब्रा माय बेफोराथ' सोरबा सोरबि गायो बांसिनानो मिथिजोब बा बेलेग बेलग गायो दा सोंथिङा बोनो माने न'खर न'खर निजा निजा माइ गायो
अ
दाथ' आं होजोबनो हाया मा मा माय गायो मिथिजोबा नालाय
अ अ
सोलाबा मायबा गायगोन सोलाबा मायबा गायगोन आरो बेनिफ्राय हाजिरा खामलायालाय बेसे नोंसिनिथिंलाय
हाजिराफोरा बिदिनो ओ साराय तिनस' दैनिफ्राय माबा थिखा होबाथाय नों थ' खोमा आंबो बारा मोजां मिथिलाय लाङाहाय गायहैया नालाय
गाया नामा माइ
ओहो
गायथेरा नामा ना गायखाया हो
सिगां गायोमोन दाना गायथ'वाखै एबार
औ सब गायजोबबाय बालाय
औ बेसेबां गायो नोंथांमोननि खैजाय माबोरै सोलिगासिनो हाजिरा नोंथांमोननिथिंजाय हाजिराफोरा बेसेबां माब्रै सोलिगासिनो
जेखिनि थामजौ जायै लोङै
थामजौ
औ ।
बेनिफ्राय हाजिराल' होयोना बिदिनो टिखा फोरबो होयो नोंसोरनि हाज्रिल' ना बिदिनो बिगा हिसाब थिखाफोर बिदि हो नामा?
हाजिरा बोदों हायजिराब गाय थिख आबो गायो खोमालै उम थिखाया जोंनिखि एबाराय गोबां नु जासिनो दे बांसिन ओ सल्ल'स' खोमालै आल'सना आरिमा सलस सथ्र'स' थांङोखोमा सोरनियाबा सोरनियाबा सोरनाब सोरनाबा आरो गायनाय फुनाय मोनो दानिया फुग्राफोरखौ मोना ना गायग्राफोरखौ मोना मोनो नागिरा
उम ।
बेनि थाखायनो सोरबा सोरबि फैसा फैसाफोरखौ होसोमनानै गायनाय जायो आरो
औ ।
नोंसोरनिखै मोनखायो नामा?
जोंनिथिंजाय बारा मोननो नागिरा एसेबां बारा मोना । गामि गामि न'नि जालायनायफ्राय बिदिनो गायलायलायो माखासे ‌। बिदिनो सावरिफोरबो जायो ।
उम ।
जा जालायलाय ना माखासि जगौमोन
दाबो दंङ नामा इदिनो?
हो?
दाबो बिदिनो खालामो?
ओ । नोंथांमोनहालाय गायोना गाया?
जोंहाबो गायो । जोंहानाबो जोबसिगोनानो गैला ।
अ मोजां मोजाङानो जादों दा होमबा ।
ओम बिगाथामसो दंबावो जोंना ।
अ।
नोंसालाय?
जाहाबो गायगासिनो गोजानावसो गायो नालाय जों थांनाय जाया आरोना ।
अ सिनायाय मोना नामा जायगाफोरखौ नाखौनो सिनाय मोनखैया
बारा मिथिया एसे गोजान नालाय जों बारा थाङा । आइमोना थाङो बिसोरबो गायहैयो । माखासे हाजिरा हाजिरा लानानै गायो आरो ।
उम । थांफेरा नामा नों होमबा?
सिगांं गायदोंमोन दाना बारा गायनाय जाला ।
ओ ।
गामिफ्राव गाहयो लोगोफोरजों ।
उम दाबो ।
औ एबार एबार गायनाय जायाखै आरो एबार गायाखै ।
ओ ओ । नोंथाङा मा खालामो ओरैनो दा?
दाथ' आं ओरैनो द ओरैनो दंथ'यो दायो ।
उम । थिगानो।
औ।
नोंसलाय माथो माय गायो।
जोंहाबो इदिनो बिहारि रन्जिद माइ माय बेलेग बेलेग गायो माने बसो बोसोरो बोसोर बबेबा बबेबा मोननै मोनथाम बिदिनो गायोखोमा बेनिफ्राय माइब्राफोरखौबो एसे गायो मागोफोराव जानो नांगौ नालाय
औ।
माइब्रा जोसा जोंनिथिंजाय ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों हेवला जाबाय दाना दाथ' मोसौफोरखौ बारा मोनो थांला नुोनो गैला माथो।
अ ओ जाखाया
मोसौजोंथ' एवखाया दाना नोंसोरनिथिंजिलाय माजों एवनाय जायो।
जोंनिखै टेगटर गिदिर फिसा ओरैनो हालेवो
हा
गदेर टेगथर गदेरजों नङाबा फिसाजों हालौयो आरो।
औ।
गोनांफोरालाय ट्रेक्ट'र फिसा जेनेबा बे थाखानायफोरा न'आवनो
दाना बांसिनानो ट्रेक्ट'रजों एवजोबखायो ना
आरो म मवफैबावनो
औ मोसौफोरखौथ' नुफालानो फानजोबबाय सिगां न' न' थाजोबोमोन गासैनावबो नांगल जगल दानि दिनावथ एफोरखौ बारा नु नो गैला नुनो मोनला
उम दानिया बिदिनो ट्रेक्टरफोर दाह लुना जायो नालाय बेनि थाखायनो गोमाबाय आरो।
ओ खस्थ'बो गैया जाबाय नालाय बारा मोसौ बा खस्थ' बौ मोनसेै इ मोनसिफोराबो
हा
मोसौजोंबा मानसिफोराबो खस्थ' मोनसोयोमोन दाना इसिबां बिदि खस्थ'खौ हाला मानो बागरा जाबाय
उम।
नोंसोर दै दैनिया आंखारदोंमोन न बाहाय दैनि बाहाय प्रब्लेम जायो मोनामा
दैनिथ' इसेबां जानाया जाया दा बारा अखा गैया नालाय साननैसोआ बेनि थाखाय आरो मालाबा मालाबा अखा हाबाथाय बारा दै जायो
उम।
अखा हाबाथाय दसेनो लोमफैयो आरो अखा गैयाबाथाय रानजोबो माने दा अखा गैयान दाउ मा होनो गोथौ गोथौनिखौ गायनालानो मोजां जादों आरो ओमफफ्राय अखा बोथोराव गोरान गोरा खौ गायना लानो हायो।
उम दै थानो नागिर दां।
औ। रानबाथाय दडायरेक्ट रानजोबो लोमबाथाय दडाइरेक्ट लुमखायो। दाखलैसाननैसो लोमदोंमोन ओमफ्राय दा गोयफिनलायला। अखायाबो दा साननैसो बारा हाथ'वाखै सान्दुं दुंगासिनो माने अखा खौनो मोननो नागिराखै
अखा हादोंमोन दिनै हराव बिराद बिराद हादों अखाया राव रावनो गोसायै
औ जोंनिथिंजाय आरो अखायानो गैया जानानै दं दासान्दि
उम जोंनिखै बेहाय मोन साननै जाबाय मोन दिनि हरआव हादों। हादों माने इदि गंग्रं गांग्रां जेनेबा थाइफ्रिबाय थादो हाया साराखै सानदुंदो दाबो गोसा दुंगासि बे सान‌दुङा बिरादनो
अ ओमफाय माइफ्रा मोजाङानो जायोदे माइफोरा मोजाङानो जायो। अ जोंनियाबो जानाया जायो दे माइ फोरा मालाबा सम लानानै अबेबा बोथोरफोराव बारा जाया अबेबा बोथोराव मोजां जायो बोरि जायगानिफ्राव अबेबा बोथोराव मोजां मोनो ओमफ्राय गोथौनि औ आंनाबो एबार
ओ
नोंनाबो जानाया जानो हागौ दे एबार औ दे नोंथांनिफ्राय माखा खोथाखौ मिथिनानै गोजोननाय थाबाय दे होमबा दोनथ'लायनोसै